खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे होनोमा रायलाय लांसै खोमा नोंथां।
खोनादोंना हेलौ
औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनादों।
दे जागायदो होनबा नोंथां
ओ नोथांनिसि नोंथांसिम आं मोनसे कुइसन सोंनो सानो ओ नोंथाङा बे दैलां बोथोरनि बागै एस हे ओ फोरमायथिना होनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोर होन्नानै बुङोब्ला नोंथां जेनेबा दाबायदिनि समखौनो होन्नानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बोथोराव जेनेबा आबाद मावनाय जायो।
उम
उम आबाद मावनो थाखाय जेनेबा गिबियावनो अखा अखा हासिगोनबा दुब्लि बारियाव थांनानै उम खाराय जेननायनिफ्राय हमनानै आलि दाननायनिफ्राय खोनानै खोथिया फोनानै खोनायखै नामा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोथिया फोंनानै द उम बे माइ गायनो थाखाय हाब्रुखौ हाब्रु नायनानै गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथाङाबो मिथिगौ खोमा बेनि सायाव जेनेबा फोरमायलांनो हागोन औ दे नोंथाङो फोरमायलांनो हागोन होनबा औ
दैज्लां बोथोराव जों ओ माइनि आबाद मावनाय जायो ओ माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो माइग्लिंनि गोनांथि जायो ओ बे माइग्लिखौ जों ओ बिनि से बोसोरनि आगोलनो गायखांनाय माइनिफ्रय माइनि बेगरखौ जोलैनो थाखाय दोन्नाय जायो बे जों दै होना दोननाय माइखौ जों माइग्लि होननानै बुंनाय जायो बे माइग्लिखौ जों।
बाग ख्रियाव सोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बे माइग्लि ओ बे मायग्लिखौ दहननानै जों ओ जावस्रो राननानै ओ बस्थानि थयलायाव सोनाय जायो बे थयलायाव सोखांनायनि उनाव जों बेखौ दैखराव ओ सोमनो थाखाय ओ लांनाय जायो। ओ बेखौ जोङो साननै खावसे सेबा सानसे हसे
नोंथां एसे माने गाव बुजिनानै फरायनाय बायदि फरायबा मोजां माबा रायलायबा मोजां जागोन नामा?
औ
नङाबा माने जेनेबा लेखानायना फरायदों होननानै रिजेक्ट खालामनो हागौ
न न आङोे ले खानायनानै बुङाखै।
औ औ। दे मोजाङानो होनबा।
ओ बिदिनो साननै खावसे। बा सानसे गावसे सोमनानै
औ।
बोखांनाय जायो बोरियाव। बोखांनानै दोननानै दैखौ एसे फसरनानै नआव लाबोनाय जायो। जेब्ला न लाबोयो अब्ला बेखौ ओ हायाव एसे दोननाय जायो बेखौ हायाव। दोननायनि आगोलावनो जों दैखौ एसे सारस्रो सारस्रो खालामनानै ओ माइआव‌सो एसे। माइग्लियाव एसे सारसो सारसो खालामनाय जायो। खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जायखिजाया गोथां बिलाइजों ओ
खोबना दोननाय जायो आरो।
जेरै ओ थालिर बिलाइ एबा थासनि बिलाइ बिजों खोब नानै दोननाय जायो। अब्ला माइग्लिया गाजा बेरनो हमो गाजा बेरखांनायनि उनावसो जों बेखौ ओ फोनो थाखाय ओ दुब्लियाव ओ हालेवनाय जायो।
हालेवनानै हाब्रु होनानै औ। उन थानांगौ। खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनादों।
औ बेफोरबायदि माखासे नियमनि गेजेरजों दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायोना नोंथां?
औ।
औ आरो बिनि अनगा गुबुन थटपिकखौबो रायलाय जागोन खोमा नोंथां जानाय लोंनायनि सायावबो रायलायजागोन खोमा?
जानाय मैगंनि मुं बुंनो हागोन?
औ जेनेबा जानाय मैगं होनबाथ बरफोर बरफोरा मेनलि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जायो नङा होनबा नोंथां? बर हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारियाबो जानाय। जेरै आलु, मैथा फानथाव, ओमफाय स-सबाय, सबाय बिमा, लाइ, लाफा गोबां रोखोमनि जेनोबा मेसें बोथोरनि आलदा जायो। ओमफाय दैज्लां बोथोर नि मैगङा आलदा जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेनेबा दैज्लां बोथोराव मोन्नो थाङो होमबाथ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं मोन्नो थाङो नङा होमबा? औ जेनोबा भि-भिन्दिफोरखौबो मोन्नो थाङो ओमफाय जेनेबा फान्थावफोर खौबो मोन्नो थाङो। ओमफाय बिदिनो सबाय बिमा, जिंखा बेफोरखौ नुनो मोनोना नोंथां?
औ।
औ ओमफ्राय मेसें बोथोरनि होनबाथ जेनेबा ओ सबायफोरखौ मोन्नो थाङोना नोंथां?
औ मोनो।
औ बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मोननो था ङो नोंथाङाबो एसे खोनथा जागोन।
ओ मेसें बोथोराव मावनायबा जोङो
आलु खौ नुनो मोनो। आरो औ आरो जोगोनारखौबो नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बान्दा कबि फुलकबि बायदि आरि खौ जों नुनो मोनो।
कफि बान्दा, कबि
ओ बर'फोर जानाय ओंख्रैखौ मोन्थिगौ जानो हागौ।
औ ओंख्रिखौ मिन्थियो। जेरै अनलाजों दाउ, सबायाइजों साम' ओमफाय नार्जि अमा नाफाम बेफोरनो बर'नि जानाय मेन ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
लोमजाबा सामजाबा जेनेबा दाउ बिदै फुदुंना लोंनाय।
औ।
नङा होमबा?
नंगौ।
अनलाजों दाउ जों माबायदि सङो नोंथाङा मोन्थिगौ जानांगौ।
थारैनो मिनथिगौ ओ अनलाजों दाउजों सङोब्ला खारै ओंख्रैजों संनाय जायो खारैखौ जों ओ थालेर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो
थां नोंगौ जेनेबा था खारै बानायनायनि थाखाय थालिर बिफांनि थालिर बिफां बिफांखौ दान दानसना लाबोनानै फोराननानै सावनानै बेनि हा बेनि हा हाथफ्लाखौ जेनेबा बुथुमनानै साफा खालामनानै खा बानायहैनाय जायो खोमाना
खारै बानायनाय जायो आरो ओ बे खारै खौ बानायनायाव जोङो बेखौ अरजों सावग्रोनांगौ बे खौ अरजों सावनायनि उनाव जों सानद्रिजों बेखौ सालिखनानै गुनदै खालामनाय जायो ओ बेखौ सालिखनायनि उनाव गुनदै खौ जोङो ओ नयाव लाबोनानै ओ मोनसे खरखाय खर थायाव एबा ओ गब्लं गोनाङाव जों बेखौ दोननाय जायो बेनि उनाव जों रोसिखौ खारै महरै मोनो
औ औ नंगौ नोंथां अनला ओंख्रिखौ मेइनलि माबायदि सङो नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ ओह जोङो अनला ओंख्रिसिखौ दाउजों सङोबोला जोङो गिबियावनो दाउखौ बुथारग्रोनानै ओ साफा खालामना लानाय जायो आरो साफा खालामनायनि उनाव जों सावबाय सावनानै जोङो ओह गोदाबाय गोदाखांनायनि उनाव जोङो दोनथनाय जाबाय मोनसे आइजेंआव आरो जों अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो अन गुन्दै नांगौ जायोब्ला जोङो माइरं नानै एसे फोरानदबनानै दोननाय जायो बे
औ
जेब्ला एसे रानदबो अब्ला जों बेखौ देग्लिनाय जायो देग्लिनायनि उनाव गुन अन गुन्दै मोननाय जायो ओ बे अन गुन खौ जोङो एसे दोनथनानै जों बेदरखौ दाउ बेदरखौ जोङो सारायाव होनानै एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो एवफ्रामनायनि उनाव ओह जाखिनि मस्ला दं बानलु मस्ला जिरा मस्ला बायदि आरिखौ होनाय जायो होनायनि उनाव जोङो बेयाव दै होनाय दै लुनानै खारै लुनानै होनाय जायो ओह बेनि उनाव जों जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ एसे दै
दै गोदौनायाव होनानै अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो औ बेनि अनगायैबो आरो नो नोंथाङा फाथोखौ फाथोखौनो ना - ना अ ना माबोरै नारजि बानायो बेखौ मिथिगोन नामा? फाथोनिफ्राय माबोरै नार्जि बानायो?
फाथोखौ जों ओम लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो आरो बेखौ जोङो ओह खाना लाबोनानै सानदुंआव फोरानना दोननानै जोङो बेखौ जेब्ला रानो बेखौ जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो।
अमा बेदरजों बेराद गोथाव जायोना जानो
औ अमा बेदरजों नारजिजों जोबोर गोथाव जायो बो बर'फोरा ओह जानानै जोबोर मोजां मोनो
औ नोंगौ नोंथां
आरो बे नारजिखौ ओ मानसि थैनाय एबा ओ
मानसि थैनायावनो सोमोन्दो बसलायनो थाखाय नारजि अरगारनाय माबाखौ बाहा नेमखौ फालिनाय जायो आरो नङा नोंथां जेनेबा न न'खरनि सोरबा सुबुंफोरा जेनेबा जिउ गोमायोबा थैयोबा उनाव बेजों सो बेखौ अर होनायनि उनाव फैनाय समाव बेजों सोमोन्दोखौ बोसलायनो थाखाय नारजि अरगारनाय नियमखौ फालियोना नोंथां
औ थारैनो
बे नारजि अरगारनाय माने सोमोन्दो बोसलायनाय जायो आरो ना ना?
औ बेनो बे मोनसे बर'फोरनि नेम गोदो गोदायनिफ्राय आबै आ जौ मोनानो आबै आजौ मोनानो ओ फोथायनानै दोनलांनाय दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो इयुनावबो सोलिलांगोन होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि साननाया थारैनो सैथो नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोन खोमा नोंथां समाबो जाबायगोन जोंना